हेलौ नोंथां।
औ नोंथां बुं
मोजां ना खबर सबर?
औ मोजाङैनो दं नोंथां उम ओरैनो दं ओरैनो जिरायना दं नोंथां। नोंहालाय मा खालामदों?
औ दं ओरैनो मानो जिरायना दं ओंखाम जाखांनानै फुंबिलि। हुम ओमबा मा होनो नोंजों टाइम मोनब्ला दसे मानो रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।
जों गामि ओनसोलाव मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि सोमोन्दैनो रायज्लायनोसै नामा जाय जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो।
औ जागोन नोंथां बिदिबा मोजांसो आंनि थाखायबो मोजां आङो मिथिफेरै दंफांफोरनि नामखौबो आं सोंनो हागोन नामा नोंथां। माने गामियाव थानाय माखासे दंफां फोरनि सोमोन्दै बुंलांदो आरो खोन्थालांदो एसे।
औ जागोन दे जों बुंब्ला दं फां लाइफांनि गेजेरावथ' जों दंफां होनबा जों गामि ओनसोलनि माखासे रोखोमनि गोबां बायदि रोखोमनि दंफांफोर नुनो मोनो। जाय मा होनो जों द जाय दंफां जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जेरै न' लुनायाव खोरखि दरजा बानायनायाव आरो बिदिनो गोबां रोखोमाव हेफाजाब होयो जेरै जों न'नि माखासे मा होनो दोनग्रा मुवा जेरै बैदि मा होनो डाइनिं टेबोल बिदिनो होनो ओंखाम जानो बायनाय डाइनिं टेबोल बिदिनो आलना फालें फोरखौ जों दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोननायखौ नुनो मोनो। जाय मा होनो दंफां लाइफां जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो मा खायफा रोखोमनि दंफां लाइफांखौ जों बनाव बाहायो जाय ओंखाम संनायाव हेफाजाब होयो बि दिनो खायफा गोबाङाव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो दं फां लाइफां। दंफां लाइफां बुङोब्ला जों दंफां लाइफाङावथ' गोबां बिफां लाइफाङा गोलैयो जेरै जों आ उम बुंनो थाङोबा जेरै मोस्थां, गाम्बारि सिगुन, साल, बेफोरबायदिखौ गामि ओनसोलाव मोनो जाय खरमांफोर नुनो मोनो। बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जां मा होनो ब ज'फोरा बिफां लाइफांफोरा बेफोर गामि ओनसोलावनो थानाय न'नि बारिफोराव देरबोनायखौ नुनो मोनो। खायफा बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जाय मा होनो सिगुन, गाम्बारि
ओ
सिसुफोराथ' गोबां बेसेनाव बायनानै मोननो हायो फाननानै मोननो हायो जाय न'आव थाब्लाथाय नांगौ टाइमाव फानबो माने देरनानै फानोब्ला जों बेनिफ्राय जों गोबां रां खामायनो हायो। जाय मानो बिफोर बिफां लाइफांखौ लांनानै खायफा देम खाय फा मा होनो दोनग्रा मुवा बानायनाय बिसिना बानायनाय फालें बानायनाय आलना इदिनो खोरखि दरजा बानायनायाव गोबां माबा खालामो आरो हेफाजाब होयो बेफोरनि अन अनगायैबो जों माखासे मा होनो बिफां लाइफांनिफ्राय जों साया जिरायनो थाखाय बायो गायो बेफोर मानो फांखौ जायो जिरायनायाव जोंनि थाखाय मोजां जायो दाथ' गो गोलोम बोथोरनि इसे ओ गोलोम बोथोरनि सिजोन सौ सौ सोलिगासिनो दा जों दसे मा होनो सानदुं गोसा दुंबानो जों बिफां लाइफांनि सायाखौ नागिरो जाय मा होनो बिफां लाइफांनि सायाव जिरबाथाय जों थान्दा मोनो आरो फाख्रि बिफांनि बे बेलायाव नायोबा जों फाख्रि बिफाङा जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जाय माने फाख्रि बिफाङाव माने जिराइबा बांसिन थान्दा मोनो होनना मिथिगौ।
औ नोंथां मोनो मोनो आंबो खनसे जिरायनो नायखांबाय गोबां रोखोमनि मोजां साया गुसु थान्दा बेनि बाराबो साबसिन आरो बेलेग दंफांफोरनिख्रुइ हां हां लानाय समाव बे बे दंफां सिङाव थायोब्ला नोङो मोजांसिन बारहावाखौ मोननो हायो बेखौ आं सानो नोंथां
उम उम आं आंबो जरायनाय ज जखांबाय खोम आं बहर आंथ' गोबांथाल लायाखै लानायालाय माने साया नांगौ नालाय जिरहैनानै थानाय इथुमां बिदि माबा लायाखै जों मा होने दंफां लाइफां जोंनि थाखाय अक्सिजेनबो नागारो जाय मा होनो जोंखौहां लानायाव हेफाजाब होयोना
औ औ नोंथां होयो होयो
जों दंफां लाइफांखौ गायनांगौ मानोना जों दंफां लाइफां गायोब्ला जोंनि मा होनो बोथोरा थिग नुनो मोनो नाथाय दंफां लाइफां गैयि जायगाफ्रावबो औ औ मा होनो जों बुङोब्ला म होनो बिफां लाइफां गायनाय जायगायाव गोबां मा होनो बोथोरारि सोलायनायखौ खम नुनो मोनोना
औ मोनो नोंथां मोनो
उम जाय मा होनो जोङो ना नांगौ टाइमाव अखा हानायखौबो नुनो मोनो बिफां लाइफां थानाय जायगायाव आरो बोथोर लानानै बोथोर सोलायनायखौ ओ सोलायनाय जायो माने जोंनि हाखौबो थाजिम खालामनाय नुनो मोनो
औ जाय जायखौ दंफां लाइफां गैया बेयाव गरमाबो बांसिन जायो आरो अखा हानाय बिबाङावो खम जायो जायगा आरो जाय जायगायाव दंफां गैया बे जायगायाव दैनि बि बाङावबो खम जालाङो आरो हा सिङाव दै जमा जानायाबो गाहायाव ओंखार थाङो आरो माने रानलाङो जाय जाय जायगायाव बिफां लाइफां गैया बे जायगायाव
उम माने जोंनि हा खुरखानायावबो गोबां हेफाजाब होयोखोमोन ना दंफां लाइफाङा जायो रोदाया मा होनो हारसिङाव थांनानै जोंनो हाखौ हमथाना लाखियो बेफोरनि बेलायाव
औ बेखौ गोबां नुनो मोनबाय नोंथां
उम माखासे रोखोमनि बिफां दं जाय मा होनो फिथायफोरखौ जानानै जों इन्टारेस खालामनो हायो जाय मा होनो माखासे रोखोमनि फिफां फोर दं जाय माने ओंख्रि जानायावबो मदद होयो बेफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओं ख्रि जानायाव मदद होग्रा माखासे बिफांखौ बुंनो थाङोबा जों मैथ्रु बिफांखौ बुंथाव थाव मैथ्रु बिफांनिफ्रायथ' जों मै थ्रु फिथाइखौ जों जायो बिनि बिबारखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो मैथ्रु फिथ थाइखौ जों गोबां मा होनो जायोब्ला जों देहायाव माबाफोर प्रब्लेम माबाफोर खम जादोंबा बेफोरखौ हेफाजाब होयोनो। फिफाङा बेफोर बिफांनि फिथाइखौ जायोब्ला बेफोरनि बेलायाव मैथ्रु बिफां मा होनो आरो बिफोरनो खान्थाल बिफांखौबो बुंजायो। जाय खान्थालनि बेगरखौबो जायो खान्थाल फिथाइखौबो जानो मोनो ने खान्थाल खौबो जानाय नुनो मोना जाय मा होनो बोथोर स फैबा मा होनो जायो मा होनो बेफोरखौथ' जों खान्थाल फिथाइफोरखौ जों बेदरजोंबो जानाय नुनो मोनो ना।
औ नोंथां नुयो औ नोंथाङा नोंथाङा निम बिफांनि सोमोन्दै बा बुंनो मोनो बुंनो हागोन नामा निम बिफांनि सोमोन्दै आंथ' दासिमबो मोनजा फेराखै आरो खोनादों निम बिफाङा मानसिनि थाखाय मोजां नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अ उम खोथागोन खोथानायालाय जेनेबा आं मिथिनायखौ मा होनो निम फिफां बुंब्ला निम बिफाङा मोनसे रोखोमनि जोंनि मुलि सिसस्टिम जायो मा होनो बिलाइआ जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जाय निमनि बिलाइखौ जों उम उदै सानाय जायोब्ला जों बिनि बिजौखौ सिफ्लेनानै जानायखौबो नुनो मोनो। आरो बे निम बिलाइआ मा होनो जोंनि देहायाव माननायफोर जादोंब्ला बे निम बिलाइफोरखौ मा होनो दैआव फुदुंफानानै जों दुगैब्ला जोंनि बे माननायफ्रा खारनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जों नुयो। यो मा होनो दानि आथिखाल मुगायाव मा होनो निम बिलाइजों मा होनो माखासे रोखोमनि साबोन फोरबो बानायनाय नुनो मोनो। जाय मा होनो देहानि माननायफोरखौ माबानाय सोरबा माबफ फोर माननाय जायोबा जेनेबा जों बेफोरखौ मा होनो? बेफोरनि गेजेरजों जों बेखौ खारहोनो हायो आरो नेम बिफांनि सोमोन्दै आंथ' एथ'बां मिथिनाय मिथिया नेम बिफांनि सोमोन्दै आरो मा मायाव बाहायजायो।
ओ आंबो खोनादोंल' नोंथां निम बिफाङा मानसिनि थाखाय बिराद मोजां होननानै
उम
जानायाव माबायदि मोनजायोथाय नों बिलाया नोंथां
निम जानायाव एसे गोखा इदि मोनजो जेनेबा खासे एसे खारसो खारसो मोनजायो। जायो मा होनो जोंनि थाखाय मुलि ना मुलियाथ' बांसिनानो गोदै मोना। जाय गोखा बिदिनो खैसिब बिदि मोनग्रा खा थो मोनो आरो जाय जों मुलि बाहायो। बेफोर फां लाइफांफोरा बांसिनानो बिदि जायोमो जानायखौ नुनो मोनो आरो।
खोनानो मोनदोंदि नोंथां ओ सुम्लि बिफांनि सो सोमोन्दै नों खोनानाङा नामा सोमलि बिफांनिफ्राय फिथाइनिफ्राय लेप टसक बानायनाय नुयो। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा माबोरै बोरै
औ सोमलि बिफां जों लेपट थसक बानायनायाव जों माखासे खुनफोर बाहायनो थाखाय लि मा होनो सोम्लि बिफांनि फिथाइ जाय बै मा होनो सुम्लि बिफांनि फिथाइआबो जों बि खौ हानना लाबोनानै जों फोराननानै बेनिफ्राय खुन दिहुनो जाय मा होनो गोबां हेफाजाब होयो जोंनि थाखाय बे उन्दुनायाव थसक कम्बल लेब बानायनायाव जोंनियाव हे हेफाजाब होयो जाय माने जोंनो उन्दुनायाव आराम खालामो। सुमलि बिफांनि मा होनो दा गोबां दाम जायो आ थिखालाव नुनोनो मोनला सुमलि बिफांनि फिथाइजों माखास ओ खुनखौ जाय खुना मा होनो जोंनि उन्दुनायाव हेफाजाब होयो माखासे से गोबां रोखोमनि माबा बानायनायाव हेफाजाब होयो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। बिफांनिफ्राय जों फिथाइनिफ्रायबो लाब मोनो जेरै जों बिफांखौ फाननानैबो लाब मोनो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। जों बेफोर बिफांफ्रा गोबां गिदिर गिदिर जायो जाय जोंनि थाखाय सायाबो होयो जाय अक्सिजेन नागारनायावबो हेफाजाब होयो बेफोरखौ नुनो मोनस गोन आरो नों मिथिनो मि लुगैबावनाय माबाफोर दं नामा सो
ओं नोंथाङा गामिनि हिसाबै लबार दंफांनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो आं लबार दंफांनि सोमोनदै गोबां खोनादों माने लबार दंफाङा मानसिनि थाखाय गाज्रि बेखौ आं खोनादों आरो नंगौ नङा आं बेखौ मिथिया नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
आदसा जों लब' बिफांनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' बेखौ जों एथबां नाया जेनेबा जों लबार बिफां होनबा जों ल बारा जोंनि थाखाय गोबां रां खामाययाव हेफाजाब होयो आरो बिदिनो मोनसे मा होनो जायखिथाया जों मोनसे बुस्थुखौ गोबांद्राय जायोब्ला बियो जोंनि थाखाय खहाबो जायो। बि होननाय मोनसे बाथ्रा दंना बिदिनोल बि बिफांनि बेलायाव मा होनो नायोबब्ला जों नुनो मोनो लवार बिफांनि आथा जेनेबा बे लबारसो नालाय जाय माने सेवनानै थाङा बिनि थाखाय बिनि आथा खौ माखासे लानानै फैनाय आथाफ्रा माखासे इथबांनो लाबोजोबनो हाया जेनेबा गोबाङानो गनानै थाबोन हायो बिनि एसे बिफां फ्राय एसे बै बिफांनिफ्राय एसे गयै गयै जों गोबां माने आथा गनानै थाबोनायखौ नुनो मोनो जाय मा होनो थैया मानो हाफ्राव ओरैनो थानानै हाजों मिलायजानानै जायो माने सेवनानैबो थाङा बेफोरो हानि थाखाय गोबां एसे माबा पलिउसन खालामो आरो गुबुंले खालामोनायखौ नुनो मोनसै आरो बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला जों लबार बिफांङा बि बिदि गावनि आथानि थाखायनो बिदि माखासे हाफोरखौ पलुसन खालामनायखौ नुनो मोनसै बिनि बेलायाव नायोब्ला जों बिफां लाइफां बे बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रिबो बे मोनो मोनसे बुस्थुखौ बाहायोब्ला बेहाय मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो नालाय बेबायदि जायगायाव थायो आरो जाय माने एथबां बिनि थाखाय मानो माबानो गैया जेनेबा मिथिनाय गैया आंनावबो
औ जायखिया आं खोनादों मानसिफोरनिफ्राय खोनादों आरो आंथ' नुफेराखै जायखिया लबार दंफाङा मानसिनि थाखाय अक्सिजेनाव हगारनायाव गाज्रि माने मोजां नङा बेखौ आं खोनादों आरो बेखायनो आं नोंथांनाव सोंनाय थाबाय नोंथाङा खोन्थानो थाखायै आं थाबाय आरो नोंथांनिसिम
आरो नै जोंहा समाबो जोब
समनि आंगाल उनाव लोगो मोनलायबा लायसै औ दे नोंथां औ औ दे नोंथां